उम खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय। जों दा मिथिंगानि बागै रायलायगोन ना?
नंगौ नंगौ।
औ मिथिंगानिफ्राय जोङो मा मा मोनो बेखौ रायलायगोन आरो। जों मिथिंगानिफ्रायथ' फिथाइ सामथायखौनो मोनो नङा होमबा आरो? फिथाइ सामथाय बिदिनो दंफां लाइफां। बिफांफोरनिफ्राय जोङो बार मोनो। अक्सिजेन गेस मोनो बेफोरबायदि आरो बिफां लाइफां गैयाबाथ' जोंहा लइपाव थांना थानो हानाय नङा आरो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय बिफां लाइफां जोंखौ रैखा खालामा लासिनो बिफां लाइफांबायजों जाग्रा आदार मोनो बेफोरबायदि आरो दा बिफां लाइफां गया बारा आबहावायाबो गुबुंले जालाङो गारि मथ'रनि थुङा बेफोर एसेबाबो रैखा मोनो आरो बिफां लाइफाङा थायोब्लाो दाथ' जोंनि आबहावाया बिदिनो गो--गाज्रि जानानै दं आरो बहुद गारि मथरनि थुङा गनाय गाज्रि लेथ्रा बेसादफोर गिसाव गोफोन गारनाय बेफोरनि थाखाय जों बेफोरखौ रोखा खालामनो थाखाय जोङो डास्टबिनफोराव गेसो गोदुंफोरखौ एक्सट्रायै गारनो नांगौ आरो जेरा मेदाव लामा सामाफ्राव गारनो नाङा आरो उम आरो दंफां लाइफांफोरखौ जों दानफैनो नाङा जेसेबां हायो एसेबां गायनो नांगौ जोंङनो दंफां लाइफांखौ दंफां लाइफां गैयैनि जाउनावनो बिदुंआ बांसिन दुंदो बिदुं दुंनाया आरो अखा बांखाायोबाबो दैबाना जायोबो हाफोरा खुरखनायनिफ्राय रोखा मोनो आरो एसेबाबो दंफां लायफांआ थायोबा
बे उम मिथिंगानि बेलायाव आं बेखौनो बुंग्रोनो सानगोन आरो ना लोगो
दे
जोङो जोङो जोंनि सोरगिदिं जोङो नायोबा जोंनि बे मान सि माहारिया जोङो मिथिंगा नङाबा जों थांनानै थानो हाया आरो बे जों जे जोङो मिथिंगानिफ्राय जोङो गिबियावनो जोङो मिथिंगानिफ्राय जोंनो जानाय आदारखौ जोङो मोनग्रोयो गिबियावनो आरो जानाय आदारजों लोगोसे जोङो दे थांनानै थानो थाखाय जोङो अक्सिजेन नांगौ बे अक्सिजेनखौ जोङो मिथिंगानि जोंनि दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो मोनो आरो जोङो मानसि माहारियाल' नङा जोंनि बे जिब जुनार जोङो दाउसिन दाउला गासैबो जोङो बे मिथिंगाजोंनो जोङो निर्भर जानानै जोंनि जिउफोरखौ जोङो खुंलांनो हायो आरो आं बुंबाय जे जानाय लोंनाय ल' नङा बा जों अक्सिजेनल' नङा जोङो न' बां लुनो बा जोङो ओ जोंनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय जोङो न'फोर लुनाय फोरावबो जोङो मिथिंगानि जे दंफांफोरजोंनो जोङो न'फोरखौ लुनाय जायो दानि आथिखालावसो जोङो सिमेन्ट फोरजों जों न' लुयो खिन्थु जोङो बाला सिमेन्टखौबो जोङो नायोबा जोङो सिमेन्टखौ जोङो जे जोंनि मुल्यबान अन्थाइ बेफोरनिफ्रायसो जों सिमेन्ट बानायनाय जायो फेक्टरिफ्राव आरो
मा होनो बालाफोरखौबो जोङो जोंनि दैमाफोरनिफ्राय जोङो मोननाय जायो आरो न' जोङो न' बां लुनाय आयदायाव थांग'लायबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो दै लोंनायफोरखौबो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जायो जोंनि दै जे माबानिफ्राय ओ आरो बेखौ जोङो जोंखौ मिथिंगाया जोंखौ अनबोनानै जोंखौ खांबोनानै जोंनि मानसि माहारिखौ जे गोथाङै दोनदों ना नाथाय जोङो मिथिंगाखौ जोङो अनफिननो रोङाखै जोङो गोबां जोङो मिथिंगाखौ गुबुंले खालामनानै जोङो मिथिंगा जों गेलेबोगासिनो दा जेरै जोङो नायोबा जोंनि माहारि जोंनि मानसि माहारिया जोङो संखिया बारायनायनि थाखाय जोङो जोंनो गोबां जोंनो खेथि खालामग्राफोरा
औ
जों मा होनो जायगा नांगौ जादों बे जायगाफोर ओं नागिरनायाव जोङो दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै जोङो न' लुदों बा जों आबाद फोथार बानायदों बेवहाय जोंनि मिथिंगाया गोबां रोखोमनि जोङो नस्थ' जानायखौ नुनो मोनदों आरो आरो बेजों लोगोसे दायो मानसि माहारिया जों हान्था मेलानि थाखाय जोङो गारि गुरा जों एर'प्लेन बा ट्रेन जों बाहायनायावहाय जोङो जे पेट्रल जोङो सावनायनि जाहोनाव जों गारि गुरायाव जोङो बिनिफ्राय जोङो गारजि गेस ओंखारनानै जोंनि आबहावाखौ गारजि खालामदों आरो मानसि बांनायजों लोगोसे जोंनो जानाय मानायनि थाखाय जोङो फेक्ट'रि बा जों इन्डास्ट्रिफोरनियावहाय जोङो सोनारनांगौ जादों बे फेक्टरि इन्डास्ट्रिया जोंनो गोबां रोखोमनि गाज्रि गेस आगारनानै जों आबहावाखौ गाज्रि बानायदों आरो आरो बे फेक्टरिफोरनि जे गारजि बेसादफोरखौ जोङो दैमाफ्राव गारनानै जोङो जोंनि दैफोरखौबो गुबुंले बानायनानै जोंनि जे दैयाव थानाय जोंनि माखासे जिब जुनारफोर ना बा दाउफोर जों बिसोरनि थांनानै थानाय नि राहाखौबो जों मानसि माहारिया जों फेक्ट'रि बा इन्डास्ट्रि खुलिनानै जोङो बिसिनि ओं थांनानै थानो हानाय राहाखौबो जोङो नस्थ' खालामनानै होनायखौ जों नुदों आरो ओमफ्राय दायो जोंनो बेफोरनिफ्राय जोङो मिथिंगाखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय लोगो माबायदि राहाखौ नुदों जेनेबा
दा जोंथ' मिथिंगा रैखा खालामनो थाखाय बि दंफां लाइफां दानफायनायखौनो होबथानो नांगौ आरो बेफोरबायदि आरो गाज्रि बेसादफोरखौ जानला मेरला गारनाय आलाय सिलाय गारनाय आरो बे इन्डासट्रिफोरावदि अफार जाबाय जाबायना दानि जुगाव बाहायनायफोरा बेफोरनिफ्राय गनाय थुङाफोरनिफ्रायनो जोंनि आबहावायाबो गुबुंले जाबाय आरो बेफोरनिफ्रायनो बेमार आजार बो जोंना बारा जाबाय भाइरास माबा माबि जायो आरो बेफोरदि आरो दैबानाफोरा दै दं बिफां लाइफां दानफायनि जोन दैबानाफ्रा जादों हाखुरखानायफोरा बांसिन जादों जोंनिया
नोंगौ लोगो जोङो नोंथां बुंनाया गासिबो सैथोयानो गोजा दा जोङो हाजो जायगाफ्राव जे जोङो दंफां लाइफांफोरखौ जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन सिन दाननो हमनायजों लोगोसे
औ गाव गावनि इनकामनि थाखायनो जोङो उम
हा गिसि गानानै जोंनि थाग्रा जायगा बा जोंनि लामाफोर बा जोंनि दैमाफ्राव जोङो गोबां रोखोमनि माने जोङो जाय जाय बुस्थुआ जोंनि मानसि माहारिखौनो जोंखौ खौहाय दंस' खालामफिनदों जों बेखौ नुनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बा जोङो बेफोरनो माने जोङो दंफां लाइफांफोरखौहाय जोङो रैखा खालामनांगौ आरो जोङो बेबायदिनो फेक्ट'रि इन्डास ट्रिफोरखौ जोङो जेसेबां हायो जोङो खमायनानै जे जोंनियाव जे दं खायो जों बेजोंनो जोङो गावनि जानाय बा जोंनि लोंनायफोरखौ जों थोहोनो हानांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनसे जोंखौ नायबावोबा जोंनि हान्था मेलानि थाखाय जोङो दायो जोङो मा होनो मोब्लिबजों खानाय गारिफोर जेरैहाय जोंनि ट्रेन दायो जोङो ट्रेनफोरखौ जोङो माखासे खौ नुयो जों डिजेल इन्जिनजों खारनाय खिन्थु दायो जोंनि सोरखाराबो दायो ट्रेनफोरखौहाय जोङो मोब्लिबजों खारहोनायखौ जोङो नुनो था जोङो नुनो मोनगासिनो
जोङो आरो जोंनि हान्था मेलानि थाखाय जों बे जे गारि मथर बाहायो बेयावबो जोङो पेट्रल खौ खमनिफ्राय खम बाहायनानै जोङो बे टारिजों खारनाय जोङो गारिफोरखौ ओं बाहायोबा जोङो जोंनि बे आबहावाखौ गुबुंले खालामनाया एसेबाबो खम जागोन होननानै आं सानो आरो आरो जोंनि उन आरो जोंनि उननि जे जोंनि फिरि जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो मो जोङो मिथिंगानि जे सम्फदफोरखौ मोजाङै बाहायनानै आरो बे मिथिंगायानो जे जोंखौ अनबोनानै जोंखौ खांबोगासिनो बेनि महत्त'खौ जोङो बे जोंनि फैगोन उनफिफोरखौ जोङो बुजायलांनानै जोङो जोंनि आबहावाखौहाय जों रैखाथि होनाया जों गासैनिबो जोंनि दायथ' होननानै आं सानो माने
बिमा होननाय जायो जों होनोब्ला मिथिंगा गैयाब्लानो जोंनि मानसियाबो गैया मिथिंगानिफ्रायसो जोङो थांनानै थायो नालाय गासैखौबो मिथि गासै बुस्थुआनो मिथिंगानिफ्राय नाय फिथाइ सामथाय जानो जों जानाय बुस्थुआनो गासिबो मिथिंगानिफ्रायस सोमोननाय गोजा
बेनिखायनो जोंनि समाज बा जोंनि स्कुल कलेज जों गासिबो जोंनो मिथिंगाखौ मा माबोरै अननांगौ बा बे मिथिंगाखौ माबोरै रैखाथि होनांगौ जोङो न'निफ्रायनो जों जे न'आव थायो जों बिनिफ्रायनो जों माखासे मो थां जोङो मोजां हुदाफोरखौ जोङो न'निफ्रायनो जों सोलोंनांगौखौ आं सानो माने जेरैहाय जोङो जों माबोरै साफा थानांगौ बा जोङो जोंनि न'नि जोंनि उसुङावनो जों माबोरै दंफां लाइफांखौ गायनानै बा जोङो माबोरै जोङो
जोंनि मिथिंगाखौ जोङो बासायनो हागोन जोङो न'निफ्रायनो जों बे जोंनि मिथिंगाखौ रैखा होनायखौ जोङो बे ओ बे बिथांखिखौ जोङो न'निफ्रायनो लानांगौ खौ आं सानो माने लोगो होनोमबा बे आयदायाव जाहाथ
ओ ओ दे जा